ना
खोनादोंना
औखोनादों औ
अ
नोंथांखौ फन हरनाय जाहोना आङो नोंथांनि सायाव ओ मोननैसो बाथ्रा मिथिनो थाखाय फन हरनाय जादों रायलाय जागोन ना
अ रायज्लायजागोन दे मा बाथ्रा
ओ जोंनि बरनि जानाय मुवा बेसाद जानाय लोंनाय औ बेफोरनि बागै आरो गोदो माबायसा जायोमोन आरो आथिखालाव माबायसा जोंनि बर सुबुंफोरा जायो ना माइबाफोर सोलाय नु दों नामा बेफोरनि बागै इसे फोरमायना होदो।
औ औ औ जागोन ओ जानाय लोंनाय बुङोब्लाथ जों बर' फोर हिसाबै जों गुबै जानायानो ओंखामानोखा
औ
जों बांसिन ओंखाम ओंखामखौनो जाखायो नालाय
औ
बेनिफ्राय ओंख्रिफोर बुंनो थाङोब्ला बिदिनो बरनि ओंख्रिफोराथ अनला मेवाइ दाउ बेनिफ्राय सबायजों साम बेनिफ्राय आरो
नारजि अमा
अ नारजि अमा बेनिफ्राय आरो नाफाम बाथोन आरो बेनिफ्राय बिदिनो अ खारैओंख्रि
औ खारै ओंख्रि
अ बे बेनिफ्राय आरो इदिनो हाग्राफ्राव बुफुनना मोननाय गोबां मेगं जेरै जेरै हाग्रानि मैगं बुङोब्ला मान्दे मैगं एलासि सिब्रु बिदिनो जारिफोर अ बेनिफ्राय आरो नआवनो जि गायना लायो लाइ लाफा बेफोर बेनि बेनिफ्राय आरो बिदिनो खांख्रिखला सबाय बेफोरथ न आवबो गायो आरो बिनि रेब बायनानैबो मोननाय जायो आरो
अ
औ बेफोरखौनो अ मानिमुनि
माने मा होनो सिंग्रि मिखि
अ
अ
आरो आरो बेनिफ्राय थालिर फस्ला इखौबो जानाय जायो
औ थालिर मैखुन
औ थालिर मैखुन बेनिफ्राय आरो थास' थास' बिसं थास अ हाग्रानिया थास' बिसं थास' आइ जिं थास बिबार अ मैखुन बेफोरनो आरो बेनिफ्राय आरो गोदो गोदो गोदोनि जानाय होनना बुङोब्लाथ' गोदोथ' बांसिनानो इदि थावफोर जायामोन आरो थाव बाहायामोन बांसिन थाव मस अ बिदिनो बांसिन खारें ओंख्रिजोंसो जानाय जायोमोन आरो बिनिफ्राय रुनाय ओंख्रि बिदि बां बांसिनानो खारै जायोमोनो आरो बेनिफाय आरो‌ लाव खारैफोर ना गोरानजों बिदि
आरो
होम बिदि आथिखालाव बांसिन खारै खारैनि अनगायै बांसिन थावजोंसो जानाय जायो आरो बिदिनो ओंख्रिफ्राबो बांसिन बिसिन आलु दालि बिदिसो जालांबाय आरो
ओं
बे बां गोदोनि बायदि हाग्रानि मैगं नागिरना जानाय माने फोर खम जाबाय बेनिफ्राय आरो ना ना गुरनानै जानाय बेफोरो
ओं
न'आवनो दाउफोरखौथ फिखायो नालाय दाउ अमा बोरमा बेफोरो हांसोफ्राथ' बेफोरखौ न'आवनो मोनखानाय जाजोबो
ओं
ओ बेनिफ्राय नोंथाङा माखासे फोरमायना होदो
उ गोदो जोंनिआ आइजो माहारिफोरा बिदिनो जमा जमा ना गुरनो थाङोमोन आरो मेरला नाबो दङमोन दंग' बाय दिसिना दुब्लि फोथारफोराव अखा बाय हाबानो ना गुर थाङोमोन जोंनिया जमा जमानो आयजो माहारि ओ गोदो जेरावबो नाया बुरजा दङमोन नालाय मेरला दङमोन दानियासो मा जाहैदो बाथ्राया जे आगोल नांगोलजों जोङो हालेवनाय नोयोमोन नङा होमबा
औ औ
ओ बे नांगोलजों हालेवनायाव नाफोरा थैयामोन नाथाय आथिखालाव ट्रेक्टरजों एवो नालाय बै ट्रेक्टरजों जोंनि जोलैफोरानो थैफ्रामजोबखायो जेबोआनो थाहैया बेनि थाखायनो जोबोद खम खम जाबाय आरो खहाबो जालांदो ना खुसिया खांख्राइ गांजेमाखौथ' नुनो नो मोनला दानिया
अ नुमारला
उ गोदोथ' बेफोरो मेरला दंमोन आरो जोंनिनो जों जायोमोन बेखौ गांजेमा बाथोन ओजो‌ आरो नाफाम बायदिसिना बानायनानै दोनोमोन दा बेफोरखौ नोनो नो मोनला ओमफ्राय आथिखालाव आरो बेफोरखौ ना गुरनो थांनायफोराबो एसे खम जालांबाय मानोना दानि मानसिफोरा एसे एसे अलसिया जालांनो हमबाय
औ
उ बिनि थाखाय नाबो गुरनो थांला बारा दानि बांसिनानो
उम
हाखर एबा बेफारिफोरनिफ्रायनो बायनानै लायो बेखौनो जायो
औ
औ आरो ओरैनो मानसिफोरा समजों सोलायलांबाय आरो समफोराबो थोला
उ आरो दायो इसेबां मानि गोदोनि बायदि मोननोबो थांला नालाय
औ मोननोबो थांला
उ गोदोथ' बिदिनो गोसो बायदि ना खांख्राइ खुसिया बिदि गासिखौबो माने खाथि खालाफ्रावनो हमनानै मोननाय जायोमोन आरो गावनो माखौनो दानियाथ एसेबां इदि मोनला बिदिनो आरो जायगाफोरबो गैला दा दैफोर दं बेफोरबो गुरथावना हमथावना इदि जायगा गैला आरो बांद्राय थांबाबो माने गोजान जायगाफोरथिं हमहै नांगौ बिदि जायो आरो।
औ
थालावसाबानि गला
औ
आरो आरो गोदोनि समावथ इदिनो मैगं थाइगंफोरखौबो बायना जायामोन आरो मोजांफोरो बिदिनो दिनै दिनैयो नआवनो गायो आरो बिनिफ्राय आरो सोलायलायनानै जानाय बिदिखौबो जों खोनाबोदों आरो बिदिनो जेनेबा हमना ला नोंसानाव जोगोनार दङ बा जोंहानावबो लाव दङ बेखौ माने सोलायलायनानै जानाय इदिखौबो नुदों खोनाबोदों आरो जोङो माने
औ नंगौ नंगौ
माने बायालासि जे बिदिनो सोलायलायनानै जानायखौ जों नुयोमोन आरो आरो जेनेबा जोंनाव भिनदि दङ आरो बै नखर मोनसेयावबो सबाय बिमाफोर दं बिदिब्ला बेखौबो सोलायलायनानै जायोमोननो आरो
औ आरो नाफोरखौबो जमा जमा रानलाय लायोमोन जायसेयै मोनदो नो सामफोरखौबो रान लायनानै जायो नखर सेयाव नखरफोराव भागि गुस्थै ओ रानलायना जानाय नुयो मोन
औ आरो बिदिनो मोनसे सावरि बादालि जायो जायोब्लाथाय बेयावबो न नफोरनि हांसोखौनो बुथारनानै थानाय खुमब्रा बेनिफ्राय अनलाजों लाइफोर बिदिनो ना गोरलै होनानै खारै इदि संनाय बिदि जानायखौबो जों मोनबोदोंबो आरो एसे एनै उन्दै समावबो
औ औ नंगौ
उम दानियाथ बिदिनो ओंख्रिफ्रा बांसिनानो दालिसो जाखायो बेनिफ्राय बेदरबाबो ब्रयलारफोर बेफोरनोल आरो बि ननि फिसिनाय बारा गैला
ओंखायनो नोलाय
आरो आरो बेनिफ्राय अमाफोर होनबाबो गोदोनि बायदि नंला आरो अमाफ्राबो दानियाथ मुलि होनासो फेदेरोना थाबनो देरनाय फैसा मोननो थाखाय
औ औ आरो गोबाङानो ओ थाम रखम खालामनाय जाबाय बुरजा लानानै औ आरो बायदिसिना बायनाय आदारफोरखौ होयो दानिया फासस' बायदिसिना बेफोरखौ हाग्रानि मायबा बायदिसिना थालिर रुनु बेफोरखौ थालिर फस्लाफोरखौ दाननानै रुनानै बेफोरखौ होनायखौ नुनो मोनला
थास'फोरबो होयोमोन ना सिगांथ' गायफोरखौबो बारा नुला आरो
उम दानियाय बायनाय आदार बायदिसिना
अ दा अमानि दाना बिदिनो ओंखारखायोना हांसो दाउफोरनाबोथ' मोनो दायो
औ
बायना थाबनो देरसिगोन नालाय फैयो आरो बेनिफ्राय आरो जाबाथाय बिदिनो बेमारबो जालाबायनो नागिरो आरो थावनायाबो गोथाव जाया आरो इदिया
औ औ औ आरो गोबां मस्ला मस्लि दानिया पेकेट मस्ला बायदि जायो बायदिसिना बेफोरखौ होनाय जायो थाव
बांसिन गेसफोर जानाय एफोरबायदि जायो आरो
औ बेरामा बेफोरनिखायनो जोंनि सोमजिनो मोनदों जानाय लोंनाय खौ थिक खालामावनो बा जानाय लोंनाया बारासिन बारा गाज्रि मुवा बेसाद दंखानायनायनि जाहोनाव बिफोर देहायाव हामा बाबा
औ गोहोम गोहोम खोख्लैदों आरो
गोग्लैदों बेफोरखौ नुनो मोनदों नाथाय आगोलनि सुबुंफोरखौ बेफोरखौ बारा जायि नङामोन आरो गोलाव सम थांना थायोमोन आरो गासैनि देहायाबो देहाया देहाफोराबो एसे राफोद मोजांमोन
औ बिदिनो गोरलैयैनो जानला मोनला बेरामफोराव गोग्लैयामोन आरो
औ थाब आरो बांसिनानो जोंनि हौवा मानसियानो जा हिनजाव मानसिफोरानो खामानि मावोमोन आगोलो
औ औ
गोबां खामानि मावोमोन खस्थ'बो मावोमोन आरो दानियाथ' अलसिया जाजोबबाय
औ
खम समावनो खोब खम समावनो दानिया मानसिफोरा माबाखौ लुबैयो
खामानि जोबनायखौ औ औ
बिनिखायनो दानिया देंखिबो नुनो मोनला दानियाथ' मेसिनावनो ग्रेन्दडार मिक्सार बायदिसिना ओंखारबाय नालाय बेफोरावनो नु नुनो मोनो जेरै माइरंखौ खौ आगोलो जोंनिया आइमोना हराव हरसेया सोमना दोनोमोन आरो दिंखि उलार रोमोन बिफोरखौ देनायखौ नुयोमोन दानियाथ' लोगो लोगोनो जोंनिया मेचिनजोंनो माबा खालामो गुन्दै खालामो बेफोरखौ नुनो मोनो आरोना
औ औ औ नंगौ
औ बिदिब्ला नोंथां जों सावरायना जोबोद मोजां नांबाय आरो गोबां मिथियि बाथ्रा मिथिनो मोनबाय बेनि थाखायनो नोंथांखौ साबायखर बाउबाय
औ नोंथां औ जागोन दे
औ दे